औ खोनादों दे। आचसा दिनैहाय जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायलायनो नामा नोंथां
अ जागोन दे नोंथां।
अ आयदा आयदायानो जाहैबाय अ खोनादोंना अ अ जोङो हाथाय बाजारनि सोमोन्दै सावरायलायनो दे
दे बि
अ जोङो हाथाय बाजार होनोबा थारमानि जे जायगायावहाय जोङो बेसाद मुवा फाननाय आरो बायनाय जायो ओ बै जायगाखौनो जोङो हाथाय एबा बाजार होननाय जायो नङा होमबा
थां
अ खोनादों ना
औ खोनादों
दायो गोदोहाय ओ हाथाय बाजारा गोबां खममोन आरो हाथाय बाजारखौनो बुंनो थाङोबा गैया बायदिखौनो होनोमोन ना गोदोहाय दायो सोलायबाय आरो गोबां सोलायबाय जे गोदोनि आरो दानि हाथाइ बाजार ओ गोबां फाराग जाबाय ओ गोदोनि सुबुंफोरा हाथाइ बाजार गैयाबाबो जे न' न'आव जेनबा माबा मोनसे मुवा नोंहा गोनांथि जायोबा आरो बैहाबो माबा मोनसे मुवा गोनांथि जायो थिख बिदिनो औ बेबायदिथ हा थाय बाजार गैयामोन मुवाजों मुवा सोलायलायनायसो दंमोन गोदो खिन्थु दानि जुगावहाय ओ गामि बिथोरनिफ्रायनो ओ हाथाय बाजारा सोमजिबाय नङा होमबा खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
है हाथाय बाजारनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर फोरमायथिगोन नामा
अ नोंथाङा आङो जाखिनि फोरमायलांबाय हाथाय बाजार माने बायनाय फाननाय बेबायदि होननानै औ थारैनो जोङो हाथाय बाजारावहाय मुवा बेसाद बायनाय फाननाया जायो नङा होनबा
औ औ नंगौ नंगौ
औ जोङो माने न'फोरावहाय जुदि जोङो मैगं थाइगं बा दाउ अमा बोरमा फिसियोब्ला बेखौहाय जोङो रांखावरि गोनांथि जायोब्ला नखराव फिनाय बा मैगं थाइगं गायनायफोरखौ जोङो बाजाराव फाननानैहाय बेजों जोङो रांखावरि आरजिनानै न'खरखौ सुंथायो नङा होनबा
नंगौ नंगौ नंगौ
आं‌ दानिबावैसो खोन बाजारा गैयामोन थेवबो गोदोनि गोदोनि मानसिफोराहाय जुदि नोंथांनो गोनां जानाय मुवाखौहाय जुदि सोरबा सासेनो नांगौ जायोब्ला माने बे सोलाय सोलनि गेजेरजों जोंहाय माने बिसोरो सोलिबोदोंमोन आरो आथिखालनि बायदि हाथाय बाजार गैयामोनब्लाबो
नंगौ-नंगौ
औ जायो बेफोरबायदि गोदो गोदायनि समावथ जोङो बेफोर मुवा बेसादखौ सोलाय सोल खालामनानै जाबाय बा ओ मोननो हाबाय नाथाय आथिखालनि जुगावथ हाथाय बाजारा फैबाय नोगोर मोखां जाबो बाय गोबांथार मुवा बेसादनि बेसेनफोराबो बांबोनो हमबाय नङा होमबा
नंगौ-नंगौ-नंगौ
दायो जोङो माने सोरनिबा नखरावहाय माबा मोनसे बस्थु फिसा बस्थु बाबो जोङो माने ओरैनो मोननायखौ नुनो मोनला आरो माने बा जाराव-बाजाराव फानना बयबो माने बाजारावनो फानहैयो नङा होमबा
नोंगौ-नोंगौ
बेनिखायनो आथिखालावहाय जोङो बेफोरबायदि सोलाय सोलखौ नुनो मोनला आरो बेफोरनि बेसेनफोराबो बांबोबाय नंगौना
नंगौ-नंगौ
औ
थारैनो जोङो ओ बाजार आरो हाथाय होनोबा माने जोंनि उसुं गुदिफ्रावनो आजिखालि दखान थाबाय बाजार थाबाय नङा होमबा औ ओ आथिखालाव मानि गोबां गिदिर-गिदिर बाजारबो जाबाय आरो फिसा-फिसा दखानफोरबो जाबाय माने हाथाय बाजारनि अनजिमाखौ दा जोङो बुंनानै फोजोबनो हाला आरो ना ओ जेरावबो हाथाय बाजार जाबाय अम दायो जोङो ओ बाजार होनो बा ओ थारमाने मालाबा-मालाबा सप्तासेयाव खनसे-खनसे बाजार जायो ओ बेखौहाय जोङो हाबथायारि मोनसे हाथाय बुङो आरो बिदिनो दैलि बाजार ना ओ जायखौ जोङो बेखौ जोङो सानफ्रामबो ओ मा होनो मैगं थाइगं थाव संख्रि बानलु माने जों मोनो आरो सानफ्रामबो बेखौहाय जोङो दैलि बाजार बाजार होनो नङा होमबा औ ओ बाराय लायै बारायै बै ओ सप्तायारि हाबथायारि बाजारा जायो जेरै ओ रबिबार समबार मंगलबार बुधबार बिस्थिबार बिदिनो मोनफ्रोमबो बारायाव मोनफा मोनफा सप्तायाव खनसे बाजार जायो बबेबा बबेबा जायगायाव ना
औ औ बारायफ्रा आलदा-आलदा जायो बिदिनो जायगा लायनाय जायगा नङा होमबा
नंगौ-नंगौ
बेवहाय
नाथाय जोंहा मुलाम्फा जादों होननानै नोंथाङा सानो नामा
जायो-जायो औ
मुलाम्फा जागोन होनना हाथाय बाजाराव ना जोंनियाव दायो जाब होनायनि गेजेरजों
नंगौ-नंगौ माने ओ जेब्ला खाथियावनो ओ जे हाथाय आरो बाजार जायो बेवहाय खोब जोंहा मुलाम्फा जायो ओ जाहोना जाहैबाय नोंनि बारियाव ओ गायनानै मोननाय मैगं ओ फिथाइ सामथाइ आबादफोर माने बैफोरखौ जोङो ओ जुदि उसुं गुदियावनो नखर खाथियावनो जुदि हाथाय बाजार जुदि जायोबा नों बेवहायनो फाननायनि सुबिदाखौ मोनो आरो बै बास कक्राझाराव गोबां ओनसोलनिफ्राय फैनानै थुबुर जाफैयो आरो बिदिनो माखासे फालांगिरि बिथांमोनहा ओ बेफार-फालांगि खालामग्रा बिथांमोनहा बे हाथाय बाजाराव फैयो आरो जोङो गोबां मुवा बेसाद आबादफोर आबादनिफ्राय मोननाय माखासे फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो फानहरनो हायो आरो जे जोंहा दिहुननायाव आबादफोर दिहुननायाव गोबां जेनब्ला फिथाइफोर मोनो मैगं थाइगंफोर मोनो बेफोरखौ जोङो ओ मालाबा-मालाबा बे मा होनोमोनलाय जोंनि खाथि खाथि-खाला दखानफोराव जोङो ओ फानोबाबो माने एसे एनैल' फाननो हायो फिथाइ सामथाइ बेफारिफोर जुदि बै बिसोर फैयोबा माने जोंनि आबादारिफ्राबो खनसेयैनो माने जमा जमायै बुरजा हरनो हायो आरोना औ होमबाना मुलाम्फासिन जायो
बिदिब्ला जोंनि थाखाय गोबां मुलाम्फा जादों
हे हे हेल खोनायाखै
औ बिदिब्ला हाथाय बाजार जानाया जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा लाबोदों
फ फ मुलाम मफा लाबोदों औ मुलाम्फा लाबोदों
औ जेराव जोङो जोंथ' मैगंखौ जानो आ आन्था इसे एसेल' गाया नङा बा जोंथ' जेनेबा बुरजायैनो गायो बा जोङो बेनि गेजेरजोंनो खायफा खायफा न'खरखौबो सामलायो नङा होम्बा
नंगौ-नंगौ
औ आथिखालाव बेफोर हाथथाय बाजारा जानायनि गेजेरजों माने जोङो हाथाय बाजारावहाय फाननानै फानहैनायनि गेजेरजों गोबां रांखावरि आरजिनो हायो आरो खायफा-खायफा आथिखालाव नुनो मोनदों माने मैगंखौ गायना नायनानैल' दोननांगौ जुदि मैगंआहाय थायो बा मैगं मैगंनि दिहुनथायाइ जायो अब्ला बै जाय गुब बेफारिफोरा जाय गुबुन-गुबुन जायगायाव दैथायहरो बिसोरो नोंनि न'आवनो फैनानै लांफैनायखौबो आं नुनो मोनदों आथिखालाव
नंगौ-नंगौ
जोङो दानि जुगावहाय जे गोबां मैगं आबाद मावनानैबो रांखौरि आरजिनो हायो लोगोसेनो मैगंफोरा माने हाथाय-बाजार फैनायनि गेजेरजोंहाय माने जोंना सेवनानै थांगाखै नङा होमबा मानो होनना बुंबा हाथाय बाजा जाय जानायनि गेजेरजों ओ गोबां दाब-दाब जायगानि मानसिफोरा ज' जाफैगोन बेनि गेजेरजों जोङो मैगं थाइगंफोरखौहाय फाननो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
नंगौ-नंगौ बुंनो थाङोबा जोङो ओ गावनि न'आवनो ओ आथिखालाव जोङो हाथाय-बाजार खालामनो हायो नङा होम्बा हेल' खोनादोंना औ-औ जायनि थाखाय नोंथाङा एसे आगोलावसो बुंलांनाय बायदि जे गोबां आबाद फोर दिहुनन्नाय जि फसलफोर फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंफोर दा बैफोरखौ जोङो ओ बुथुमनानैल' न'आव जमा दोन्नांगौ बेखौनो माने बै जायफोर मैगं बेफारिफोर बेफार खालामग्रा बिसोरो न'आवनो फैसा होनानै बायनानै लांगोन नङा होमबा
औ नों औ
जोङो बुंनो हागोन जे आथिखाल मुगायाव जे जोंनि न'आवनो जोंनि ओनसोल माबायावनो सिथ्लायावनो जे हाथाय बाजारखौ जोङो खालामनो हायो ना
औ नंगौ जेबो जेंनाजों मोगा मोगि जानांया जों खाथि खालायावनो गोबां बाजाराव बुस्थुफोरखौ बायहैनो हायो लोगोसेनो न'आव दिहुननाय फसलफोरखौबो फाननानै रांखावरि आरजिनो हायो नङा होमबा
नंगौ नंगौ नंगौ जेरै दाउ अमा बोरमा मोसौ जुदि खाथिफ्रावनो हाथाय बाजार जुदि जायोबा जोङो बेफोरखौ फाननानैनो जोङो रां मोनो आरो ओ इसे खा थिफ्राव जुदि खाथि खालायाव हाथाय बाजार जुदि जायो अब्ला ओ जोंबो ओ दाउ अमा माखासे मा होनो फिसिनायफोरखौ मैगं थाइगं गायनायफोरखौ जोङो बानाय नङा नङा होमबा?
औ नंगौ
नोंथाङा आंनो हाथाइ बाजारनि बागै जोबोर मोजाङैनो फोरमायनानै होबाय बिनि थाखाय आंनि गोसोनि गोरबोनिफ्राय नोंथांनो
सा-साबायखर थाबाय दे समाबो जाबाय ओ जोङो दोनथ'लायनोसै दे नोंथां दे औ दे।